औ खोनादोंना नोंथां औ। नोंथाङा फ्रि होनदोंमोन नोंथां?
औ औ।
औ नोंथांजों आङो मोनसे टपिकनि सायाव राय्लायनो होनना फन हरनाय जादोंमोन आरो जेनेबा।
औ दे सावरायनो हागोन औ।
जेनेबा मागो दमासि होनोबाथ' जों बर'फोरा मिथिखायो नङा होनबा नोंथां?
औ।
मागो दमासि जेरै जेनेबा मागो मागोखौ नोंथाङाबोथ' मिथिखायो नङा होमबा?
औ मिथियो।
औ मागोआव जेनेबा जोंथ' फिथा सालायनाय। जेनेबा आलासि उलासि फैबाथाय जेनेबा बेबायदिनो ज' ज' जाज जालायलायाया होमबा जों नोंथां?
औ।
बेबादिनो जेनेबा मागो दमासिनियाथ' गोबां मागो दमासि थि जेनेबा बेबायदिनो दाथ' थांखांबायानो नङा होमबा नोंथां दाख्लैसो बा दाखाैबाबो बारा गोबाव जायाखै।
औ।
जेनेबा मागो दमासिनिबा गैया नोंथाङा मा मा मा मिथिगौ जेनेबा नोंथाङा ओरैनो नोंथाङा फोरमायनाालाय एसे।
औ मागो दमासि होनबा मागोनि एक थारिकनि माग दाननि एक थारिकनिफ्रायनो जों माग मागो दमासिखौ फालिनाय जायो नङा होमबा?
औ।
औ मागो मागो दाननि एक थारिख खालि जोंना बयबो फिथा सौरायाइ देनायनि म मुखुब जायो बै दिनखालि जोंना बेलागुर बेलागुरबो जायोना सेंग्रा सिख्ला बयबो
औ औ
औ बेलागुर जानो थाखाय जोंना बेलागुरनो लुनाय जायो।
औ जायो नोंथां जायो।
औ बेला बेला बिनिक मागोनि से थारिखनि मोनायावहाय बयबो बेलागुरजायो बेावनो जानाय लोंनाय माखासे खालामनाय जायो। ओमफ्राय जानायाव बिदि जाखांनायनि उनाव अखानायै माने सान ओंखारैनायनि सिगां बयबो माने बेयाव गासै जेसेबांखिनि माने बेलागुर जानानै मोनायाव थायोना बिसोरो माने दुगैयो आरो ना सान ओंखारैनायनि सि सिगां दुगैनांगौ जाहैदों औ मोनसे फोथायनाय दं माने आबै आबौनि आबै आबौनि
गोदोनि बा गोदोनि जेनेबा गोदोनि बायदिब्ला नङा होमबा नोंथां?
औ औ मोनसे फोथायनाय दंबाव माने सान ओंखारनायनि सिगां दुगैनांगौ आरो माने बिदिनो मागोनि एकथार गाव दुगैनायखौ माने दाउखा नुनो मोनानो आरो। ओंखायनो हा नोंसोरनि सिगां दुगैनांगौ आरो।
बेनि उन दसे उनावनो जेनेबा बेलागुरखौ सावनाय जेनेबा बेबायदि औ जोो आंबो खोनादों जेनेबा आरो दुगैयाबाबो जेनेबा बेलाग गुरा जेनेबा बेरलायो बेबायदि होनना खोनादों जेनेबा
औ औ दुगैनो फैखांना बयबो माने बेलागुर न'खौहाय सतबार गिदिङो आरो ना।
औ जेनेबा ओमफफ्राय बेलागुरनायावबो जेनेबा फिथाखौफोरखौ होनानै सावनाय जायो आरो जेनेबा नङा होनबा नो
औ औ सावनाय जायो आं माखासे दुगैना फैनानै
खायो नङा होमबा नोंथां ओरैनो नोंथांमोन जे औ नोंथांमोनजोंे ओरैनो मा मा जेनेबा फिथा बेफोरबायदि मा मा जगाल बेफोरबायदि जायो जेनेबा नोंथाङा एसे फोरमायना होन हागोन नामा?
औ बे बेलागुर सावखांना फैखांनायनि उनावहाय जोंनावहाय फिथा सौराइ जानाय जायो आरो ना। बयबो गामियावहाय गामि गिदिं गिदिंजों ज' ज' फिनिकआ गासैबो गामिनि माने सेंग्रा सिख्ला जा गथ' गथाय जा बयबो माने फुङावहाय गिदिंनानै फिथा जायो आरो जोंनाव फिथा बानायो होनोबा बांसिनानो मास
औ
ओ माइब्रानि था मानो सिथाव बे थावनि फिथाइया बेखौ बानायनाय जायो इनि फ्राय एनथाब बानायनाय जायो आरो ओमफाय माखासे ओरै नारिखलनिफ्राय बानायनाय जायो नारिखलनि लारु। ओमफाय सिबिंनिफाय बानायनाय जायो सिबिंनि लारु ओमफाय माखासे मानोनो
हाय खायसे खायसे होनो लावदुम फिथाफोरखौ बानायो मोना होननानै जोंनाव बानायनाय जायो आरो ना सि सिबिं होनानै लावदुम फिथा बानायो आरो।
सिबिं होना हौ लावदुम फिथिया जेनेबा माबायसा जायो नोंथां मोननिथिंना?
मानदों?
लावदुम फिथाया ओरैनो नोंथांमोनजे मा बायसा जायो जेनबा?
लावदुमखौहाय लावदुम फिथाखौहाय मा माथा रि माथानिफायबो माथा माइरंनि फ्रायबो बानायनो हायो माइब्रानिफायथ' हाया। ओमफाय जोसा माइरंनिफ्राय बानायनो हायो आरो माम
औ
जोसा माइरंखौ सोमनानै देनानै बिखौ माने सान्द्रियाव मोजां माबायो आरो ना नायो। अनखौहाय नाानांगौ जायो। दै एसे होनांगौ आरो ना बांद्रायबो होनाङा। नानानै ओमफाय सिनि होयो ओमफाय सिबिंखौ देनानै लायो आरो ओमफाय खायसे खायसे नारिख खलबोयो नारिखलखौ फिसा फिसा उनना लानानै ओमफाय माबायावहाय जे दानि जुगावथ' माबा साखनि बे सा सर ग्रा साखनिया औ औ
औ रुखिग्राय बेखो नारेंखलखौ रुखिना लायो बेजों ओमफाय दानि जुगाव लावदुम फिथाखौ माने गोबां माबायाव बानायनाय जायो आरो माबास सा बैयोस औ बिफोराव बानायनाय जायो आरो औ। बानायनाय जायो ओमफाय
खारबाय दानि जुगाव नङा होमबा?
औ औ ओमफाय आरो एन्थाब फिथा खौबो दानि जुगावथ' माबा ससे मिडिआव नुलाबायदों गोबांनो रं बानायनानै फोन रं बिदखौ बिदखौ रुखिना लानानै बिनि खालारखौ बरननानै अनाव ल गायनानै रं बानायनानै सावनाय नुयो आरो ना बानायनाय नुयो। जोंनावबो बिद दिनो सोलियो आरना इफोर फिथाखौ बानायनाय जायो जोंनि जायगायावबो। ओमफाय माखासे बेलेग फिथा जोंनि जायगायाव बानायनाय जायार बे खिनिखौनो बानायनाय जायो।
औ नोंथां औ। बेबादिनो जोंनि खिनजायबो बेबादिनो बानायनाय जायो नोंथां बानायनायालाय। बारा इमान नोंथाङा जि जि बुंदों बिखिनि फिथाखौनो बानायनाय जायो जोंनि जायबो। गुबुन बेलेगथ' फिथा गैखालानो नोङा होमबा जोंनियाव।
औ नोंसिनि साइदआवबो बेलागुर जायो नामा नोंसोरो?
औ जायो नोंथां। जोंथ' बोसोरे माने इबार थांनाय बोसोराव जेनेबा बानायनाय जायासै बेलागुरखो।
अ मा बायदिहाय बानायो ओ खोन्थानो हागोन नामा एसे बेलागुरखौ।
औ हागोन नोंथां। जेनेबा बेलागुरखौ बानायनो थाखाय जों नारा हाग्रोनांगोन। बिस दिन दस दिन सिगां
औ
बेखौ दुब्लिनिफाय बुथुमना लाबना दोनफैनांगोन मोजाङै। जेनेबा अखा हाबाबो सिनो थाहै बायसा जेनेबा जोङो बेखौ मोजाङै लाखिनांगोन।
औ
नोङा होमब्ला नोंथां?
औ औ खोनादों।
बिनि उनाव जेनेबा बेखौ बानायखांनायनि उनाव जेनेबा जोङो औवा भेलागुर जि खालि गाबोन बायसायाव भलागुर सावगोन दिनै बायसायाव जेनेबा जोङो बेखौ मोजाङै बानायनांबाय नोङा होमबा नोंथां?
औ
बेनि थाखायनो जों जेनेबा माबा नांबाय मानो औवा बेफोरबायदि नांबाय औवाफोरखौ नोङो बेलागुरखौ सोरगिदिं उवा गायना लानांगौ जेनेबा। नङा होमबा नोंथां? नोंथाङाबोथ' नुदों लागुर बानायनायखौ बेबादिनो दा उ सोरगिदिं उवाखौ जेनेबा बाना दाननानै जेनेबा बेबादि दानस' ससे ससे आस'नानै मा सुनानै जेनेबा सोरगिदिं गलगेट गलगाता बेबायदिनो बानायना लानानै जेनेबा बेवहाय नाराखौ नारसो नारसो सोबाथाय मोजाङै खालामामो आरो गोबाव खालामो। नोंथां बेबादिनो जेनेबा जोङो सावनाय जायो आरो।
ओ
बेलागुर सावनायाव ओमफाय आरो बेलेग माबाफोर नेम फारिलिया नामा नोंसिनि जायगाया?
जोंनि जायगायावथ' नोंथाङा जयै जि बुंलांबाय बेबायदिनो जेनेबा बेलगुर सावना बेबायदि नेमखौनो फालिनाय जायो आरो नोंथां। गुबुन बेबादिथ' बेलेग नेम गैला। नोंथाङा जि होनलांदोंमोन दसे आगोल एसे सिगाङाव जेनेबा
ओं
भेलागुर सावोब्ला जेनेबा मा होनो दाउखा बेबायदि दुगैनायखौ नुनो मोना बेफोबायदि गोदो बुंलांनाया
औ
बेफोबायदियाबो जोंनि ओनसोलाव दोङो आरो जोंनि जायगायाव। नोंथाङा होमबा एसे फोरमायना होबावदो जेनेबा बेबायदिनो मागोनि आलासि उलासि जालायनायखौ।
जोंनावहाय इदिनो बेलागुर जाखांनायनि उनावहायनो अखानायो जोंना मन्दिरावबो हाबो आरो ना बय इसिबो गावबा गावनि न'खरनिफ्राय माने फि हर मोनायाव रावबो जा फिथा सावनाय समाव रावबो जायैनि सिगाङावनो जोंना गोथारै लाखिनाय जायो आरो ना मन्दिराव लांनो थाखाय बयबो।
औ औ औ।
औ औ। बे गोथारै लाखि बयबो गोथारै लाखिनानै बेखौ अखानायै बयबो मन्दिराव ज ज' लाङो आरो ओमफ्राय मन्दिरावहाय बिदिनो आरज गाबखांनाय गाबनायजों लोगोसे बयबो बिदिनो ज' फिथा सौराय जायो आरो मन्दिराव जोंना ओमफ्राय फिथा सौराय जानायजों लोगोसे ओमफ्राय जोंनावहाय माने गामियावहायबो एसे न'खर न'खर जाय जाय हायो बिसोरो लिंनानै माखासे जानाय खाजा जाहोनाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां
नोंसिनि जायगायावबो बेफोरो सोलियो नामा
जोंनि जायगायावथ' बेबायदि मन्दिर बेफोरबायदि फुजा होलायनाय बेफोरबायदि गैया गैनाया जेनेबा जोंनियाव उन्दैफोरफोरखौ गोदोरफोरखौ सनमान बेफोरबायदि फुङावनो दुगैनानै जेनबा सयथा खाथताया बेफोरबायदिनो खुलुमहैनाय बेफोरबायदिया दङ आरो जोंनाव
अ
एक थारिखै मानसिखौ रायनो मोना बुनो मोना बेबायदि होननाया गोदैयो बेफोर सोलियो आरो नोंथां
अ
नोंथाङा जेनेबा मागो दमासिनि बागै जेनेबा आंनोबो फोरमायना होबाय नङा होमबा नोंथां
औ औ
जेनेबा ओरैनो नोंथाङाथ' जायखि जिखिनि मिथिगौ बेखिनिखौनो आंनो मिथिनायखिनिखौ नोंथाङा फोरमायना होबाय नङा होमबा नोंथां
औ औ
दा होमबा नोंथां जोंना समाबो जानोसै जाबायानो दा होमबा जों उनाव लोगो मोनलायसिगोन नामा नोंथां
औ औ दे
दे होमबा नोंथां गोजोन्थों
औ औ गोजोनथों दे
औ